थोंना
खोनादोंना औ औ खोनादों नोंथाङा खोनादोंना आंनि माथोखौ औ मोजां ना नोंथां
औ मोजाङानो
ओ आङो दायो नों थांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाबाय जोंनि ओनसोलाव सोलिफुनाय दायो गायनाय फुनाय एबा दैज्लांनि आबादफोरनि सोमोनदै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदों आरो सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ दा गायनाय फुनायनि सोमोनदै नोंथांनो आंनो फंनैसो बेखेवनो होग्रोसै नोंथां
औ दे जागोन दे
ओ दायो जोंहा दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनाया सोलिबायानो जायनाखि जों जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय दानि दैज्लांनि जायनाखि माइ आबाद माइ आबादखौनो जोंनि ओनसोलाव गाहाय आबाद होनना बुंनाय जायो दैज्लां बोथोरनि माइ आबादजों लोगोसे जोंहा दैज्लां बोथोराव मोनसे आबादखौ मावबावनाय जायो आ फाथो आबादखौ जोंहा मावबावनाय नुनो मोनो आ दा जोंहा माइ आबादखौनो
बांसिनै मावनाय नुनो मोनो जायनाखि जोंनि बर'नि गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय आबाद होनना बुङो बुङोब्लाबो गोरोनथि जानाय नङा दा माइ आबादखौ माबोरै मावो आं नोंथांनो फंनैसो बिदिनथि होनि नामा नोंथां?
औ औ दे
दा जोंहा माइ आबादखौ मारै होनो मारै मावो होनोब्ला जोंहा मोनफ्रोमबो बोसोर बोथोराव खोथिया माइ फोनो थाखाय माइज्लि र'खौ बासिना दोननाय जायो जाय माइखौ जोंहा माइज्लि होनना बुङो
औ
गायनाय माइज्लि माइखौहाय फोनाय जायनाखि गायनाय फुनाय बोथोरा फैयोब्ला जोंहा माइजलि माइ फोनो थाखाय मोनसे थि मोजां जायगाखौहाय हाग्रा बंग्रा फोसाबनाय जों माइ माइ फोनो थाखाय दखरसे हालेवना लानाय जायो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
दा दखरसे हालेवना लानायाव जोंहा माइजलि माइखौहाय फोन फोनानै होयो बिनि उनावहाय जोंहा जायखौनाखि जोंहा फोनायनि उनाव खोथिया जायो बा माइ खोथिया जायो बे खोथियाया देरफुबाय थानाय समाव जोंहा दुब्लिखौ बा फोथारखौ खेबसे हालेवना लाग्रोयो जाय सेथि खेब हालौवनाय जोंनियावहाय बेखौ खारायनाय होनना बुङो
औ
सेथि खेब हालेवनायनि उनावहाय खोथिया माइया देफुबाय थानाय उनावहाय जोङो नैथि खेब हालौबावनायखौ नुनो मोनो जायखौखि जोंनावहाय सामार नाय होनना बुंनाय जायो सामार होनायनि उनाव जोंहा बा गायनो गोनां दुब्लि बा माइ गायनो नागिरनाय दुब्लिखौ जोंहा हालौनायखौहाय ओ आलि दैफोरखौहाय थिग थाक खालामना लायो जायनाखि आलिखौहाय दाननानै लायो हाग्रा बंग्रा फोसाबना लायो बिनि ओमफ्राय दिदोमै निजोमै दै लाखिनो थाखाय जोंहा आलि बेहाय बायनाय आलिखौ मोजाङै खोनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव जोंहा थामथि खेब हालौवनानैहाय माइखौहाय गायनाय जायो दा माइखौ गायनायनि सिगां जायनाखि खोथिया माइखौ फुयो जोंनियाव बे खोथियाखौहाय मुथासे बा मुथासेखौ जोंनियाव आखासे होनना बुङो आरो दाइन आखाजों जोंनियाव दांग्रिसे माइ होननानै बुंनाय जायो आरोखि ना नोंथां
उ औ खोनादों
बिनि उनावहाय गायखांनानै जोंहा नांगौबायायदि दै जगायना होनाय बिनि उनाव फैयै फैयै नै मास मास बा नै मास खावसे बा थाम मासनि उनाव जोंहा जेब्लानाखि माइया मोनहैयो अब्लानोखि जोंहा माइखौ हानानै मारा होयो दा माइ गायनायनि बेलायाव गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्ला गोबां सोलायनायखौ नुनो नुनो मोनबोदों दा सोलायनायनि आं नोंथांनो मोननैसो बिदिन्थि होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे
औ सोलायनायनि सोलायनाया बैबायदिखौ नुबोदों जे गोदो गोदाय आबै आबौनि आमोलाव जोंहा मा माइखौ ओरैबायाददि गायोन जे फुंनि ब्रै रंगा बा थाम रिंगायाव सिखारनानै जोंहा नखरनि गाहाय गारजेन बा माखासे दाहोना फोरखो हाल होलांनायखौ नुनो मोनोमोन नांगाल जुंगाल फाफ्लियाव बाननानै ह जोंहा नुनो मोनोमोन दा बैफोरबायदि होलांनाय आरो रंजा बाजाय हाय न'खरनि माखासे रुवाथिफोर बा न'खरनि माखासे हिनजावसाफोरा रंजा बाजायैहाय माइ गायनायखौहाय नुनो मोननाय जाला जाहोना बेनोदि बिगियाननि माखासे आदब खायदाजों जोंनियावहाय ट्रेक्टर बाहायनानै गायनाय आरो ट्रेक्टर बाहायनानैहाय हालौवनायखौनो नुनो मोननोसै जायनाखि नांगोलजों बा प्रेक्टिकेलि मावनायनि नैजि जिनै बा जिथाम सानसे लानायखौ जोंहा बे बिगियाननि टेक्न'लजिनि दारैहाय टेक्न'ल'जिनि मददै जोंहा साननै बा सानथामनि गेजेरावनो खामानिखौहाय फोजोबनाय नुनो मोनो दा थिग बेबायदि बिदिनो जेब्लानाखि जोंहा माइआ मोनो अब्लाबो अब्ला माइ हानायखौबो जोंहा बिगियाननि दारैहाय बिनो ओ मिसिनजोंनो हानाय आरो मिसिनजोंनो मारा होनायखौ नुनो मोनो ओ गोदो गोदाय जोंहा माबोरै हायोमोन होमब्ला माइ खासि होननाय मोनसे बेसादजों जोंहा माइखौ हायोमोन बिनि उनावहाय ओ न'नि साखाथियावहाय बा दुब्लियावहाय मोनसे जायगाखौहाय थि मोनसे सानदुं नांनाय जायगा नायनानै जोहा ओ खदालजों हनानै गोबोर जायनाखि मो नि खि गोबोर बेजोंहाय जोंहा लेरना लानाय नुयोमोन बेनि उनाव जायनोखि बावखा गन ओ औवा बुरखानि सैनाय बावखा गनजों जोंहा ओ माइखौहाय बे खल सिलासिम लाबोनानैहाय ओ गारसारनानैहाय जायनाखि न'खरनि मोसौजों जिन मोसौनि मोसौ खौ जिनजिरि खानानैहाय ओ सोरगिदिं होबदिंनायखौ नुनो मोनोमोन दा बैफोर बा दि ओ नेम खानथि बैफोरबादि रंजा बाजायैहाय ओ
गायनाय फुनायखौ जोंनियाव नुनो मोनला आरो जायनाखि माइ गायखांनायनि उनाव जोंनियावहाय ओ हाल जां ख्रा होनना बुङो बै हाल जांख्रा जानायखौबो जोंनियावहाय इसे खम नुनो मोनो आरोखि दा नोंथांमोननावहाय माइ आबादखौ माबोरै मावो फंनैसो खिथानो हागोनना नोंथां?
औ हागोन हागोन औ जोंनिथिंथ' माइ आबाद बे खौहाय दानि माने सिगांहाय जेरै मावोमोन बेनि माने गुबुन रोखोमै माने मावनायखौ नुनो मोनो माने माइ गायनाय आदब खायदायाथ' बेनो दं दङ' नाथाय माखासे बिगियानारि आदबखौहाय हाबनायखौ नुनो मोनसै आरोना दायो जोंनावहाय दा बिगियानारि आदब हाबनाय होनोबा जोंनावथ' सिगांहाय ओ हालजों एवोमोन माने मावोमोन आबादखौ गायनाय जायोमोन ओमफ्रायहायो बेखौहाय दायो जोङो टेक्टरजोंहाय हालेवनायखौ नुनो मोनसै आरोना माने जेन' खम समनि गेजेरावनो जेन' ओ जोङो बेफोरखौहाय मावनानै फोजोबनो हायो आरोना दानि नि दिनावहाय माने जोंनि थाखायहाय समफ्रानो थोआ थोआ जाबाय नालाय थ' दायो जों मानसि माहारिया माने मा ब्ला अबे खामानिया थाबैनो जानानै जोङो आराम थानो मोनगोन माने बेखौ नायो आरो ना था बेथ' माइ गायनाय आदबाथ' जोंना सिगांनि बायदियानो जेरैहाय ओ माइखौहाय फोनो थाखाय खोथिया बेखौहाय जोङो ओ रेडि खालामनांगौ गोनां जायो आरो बेखौहाय फोनानै दोनो बेनि उनावहाय जोङो माने बेखौ फोनायनि उनावहाय जोङो बे हाखौ बे बे देरसान्दि जोङो हाखौहाय मोजाङैनो एवग्रोनानै लायो जेरै नों नोंथाङा बुंदों खारायनाय गिबि हालेवनाय जेरैहाय बिदिनो खारायो ओमफाय खारायनायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौहाय खामोर होगोन बिनि उनावहाय जोङो मोजाङै दोखो दोखो एवनानै माने मै हो नानै इखौ मोजाङैनो एवफिननानै माने ओ जेब्ला खोथियाया देरो होमबा जोङो बेखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्रायहाथ' दायोथ' हालेवनायनि बेलायावहाय जोङो बेखौनो टेक्टरखौहाय हाबस'ननायखौ नुनो मोनसै आरोना आरो नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि सिगांहाय जोंना आबौ-आबैमोना सारिथाफ्रावनो हरावनो गाननानै मोसौ होलाङोमोन आरो माइ गायनो थाखाय बिसोरो रेडि जायोमोन नाथाय ओ दानि दिनावहाय एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय माने सानजौनानैहाय जोङो माइफोरखौ गायनाय हालेवनाय बेफोरखौबो नुनो मोनसै आरो बेनि अनगायै हालेवनायफोराव ट्रेक्टर सोसननायखौ नुनो मोनबाय जेरावहाय गोबां सम जुदि साननै सानथाम लानांगौ माने एक कनटायावनो आदा कनटायावनो माने बिदियावनो फोजोबनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना
औ औ
आरो बेनि अनगायै गायनायनि बेलायाव जों नायोबा गायनायावहाय माने हिन्जावफ्रा बांसिन गायोमोन सिगांथ' हिनजावफोरखौनो गायनाय नुनो मोनो ओमफफ्राय बेयावहाय दानि दिनावहाय माने जोङो मेसे थनजों गायनायखौ नुनो मोनसै आरोना औ बेनि अनगायैबो ओमफ्रायहायो मा होनो हालेवनायाथ' बिदिनोसै आरो हालेवनाय सिगांनि समावहायना जुदि नोंथाङा माबाजों हालेवोमोनबा नांगोलफोरजों हालेवोमोनबा जोंनावहाय माने बैफोर गांजेमाफोरखौबो मोननो हायोमोन आरोना बे जे जों बाथोन जायो जे नोंथां बेखौहाय जोङोहाय गांजेमाफोरखौ मोननो हायोमोन नाथाय दाथ' ट्रेक्टरजों हालेवनाय जाबायना बेफोरो माने जोंनि माबायावहाय मोननो थांला आरोना बेखौ माने थैलांजोबनो हमबाय आरो माने ओमफ्रायथ' बिदिनो गायनायावथ' बिदिनो सोलायबाय एसेया ओमफ्राय ओमफ्राय मा होनो गायनायनि अनगायै जोङो दा जे बै माइखौ जे हाखांनानै जेब्ला गायखाङो मोनखाङो बेसेबां गोबाव ज ज म आ जेब्ला मोननायनि उनावहाय हाबाय आबाद माने दिहुननानै लानो नागिरो आरोना फिथाइखौहाय जेब्ला जोङो ब साख्रियाव थैसनो नांगौ जायो जेन'बा बेखौहाय म आदा दाब बिफांनिफ्राय आलदा खालामनानै बेगरखौहाय जोङो दैखाङो नालाय माइखौ बेखौहाय माने बै बिफांनिफ्राय आलादा खालामनो जोङो बेखौ मेचिनजों बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोोना माने मेसिनजोंहाय बेखौहाय बैफोर मारा होनायखौ जोङो मेचिनजोंहाय मारा होनायखौ नुनो मोनसै आरो ओमफफ्राय बेयावहाय नायोब म बेहाय जोङो गनाय थ मा होनो जेन'बा बैयावहाय जे मोसौजों होयोबा बिराद मोजाङै माने फिथाइफोरा सिरियो आरोना नाथाय जुदि नों नोंथाङा ब मेसिनजोंहाय नोङो बेखौहाय फोसयोबा माने मेन थिनाव होयोबा होमबा माने माइआ बै जाब्राजोंहायां बांसिन माने गोबां रोखोमनि थांफ नायखौनो नुनो मोनो आरोना
दा नोंथां जोंहा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय माब्लाबा रायज्लाय फिननोसै नामा
औ नोंथां दे
नोंथां नोंथां
औ